हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दसे
औ औ हागोन होनोंथां हागोन दा आङो ओरैनोसो दंथ'खायो।
औ नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां। मा आयदानि सायाव सावरायनो?
बिदिब्ला नोंथांजों बेबायदि हाग्रानि मैगं खानायनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ जागोन जागोन नोंथां बेथ' बिराद मोजां आयदा। जोंङो बयबो बे मैगं खानायखौ बिसयैहाय मिथिनानै लानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां बिबदिब्ला जागायनोसै नोंथां
औ
औ नोंथां बेबायदिनोथ' जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै रायजो जाबोनाय। हारिहोनदो हारिना नोंथां बिसोर ब्रा संस्रा जाय माने ओ जेरै गामिनि दैमा दैसा बा जाहार सेरफोरावहाय माने गामि गायसननानै संसार जाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो । औ बेजों लोगोसेनो न'खराव बारि बागान बा दुब्लियाव आबाद मावनानै जाग्रा लोंग्रा आदार बायदिखौ माने बुथुमनानै जाबोनायजों लोगोसेनो बेबायदिनो जाहार बारि बा हाक्राइबारिफ्रावहाय बायदि मैया मैगं ओ मैलाफोरखौ नागिरनानै' बर हारिनि सुबुंफोरखौ जाबोदों होननानै जों गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो बे खौ जों आथिखालावबो नुनोमोनो। औ ओ बेबादिनो बर फ्रा मिथिंगानिफ्राय ओ बायदिसिना मैगं मैद्रु मैला एबा मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जायो जेरै थास' बिथ रि थास' बिबार थास'आइ थें दिंखिया मानदिया खमा बिबार दौस्रेम माथिगालदाब था बा खेरा दाफिन बासिखि बि बार खारं खान्दाय बिबार बा अन्थाइ बाजाब बा दाउ फेन्दा बा मान्दिया सि बायदिफोरखौ जों बेबायदि बुथुमना जाबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जों ओ थास' बिबार ओ बा थास' आथिंखौबो जों बेबायदिनो बर'फ्रा बिराद माने मैखोम ओंख्रि होननानै बुंनो नांगोन मानो जों बर'फ्रा बिराद हाग्रानि मैगं थाइगं बुथुमनानै जाग्रा जानो मोजां मोनग्रा
औ नंगौ नोंथां।
नो जोङो बर'फोरखौ थास' बिबार ओ बा थास' आथिं खानायावबो बुहुद माने दोरोङारि खान्थि बाहायनानै खानायखौ नुनो मोनबोदों। ओ जेरै थास' खौ ओ बिबार बा थास' बि-बिथ'रि बा हेनाव बेबायदि थास' बेदरफोरखौ ओ जेबो खहा जासो खहा खालामा जाासे जों थास ' बिबार बा थास' बिथ'रिफोरखौ खाना लाबनायखौ नुनो मोनो ओ जाहाथे जों आरो बे थास' बिफांनिफ्रायनो नेक्स्ट बार आरो जे जों थास' बिबार बा थास' आथिं बा थास' बेदरखौ खौ जों मोनजायो बा थास' बेदर जावोब्लाबो जों बे थास' बेदर जावनाय समावहाय जों थास'खौ ओ जेब्ला जावो अब्ला जों साइडआव फेंखा बारायनाय बे फिसा फिसाखौल' लाबनानै जोङो जायो। ओ बेबायदिनो जों थास'नि जि मुरा जि गो-गुबै बिमा बेखौ जोङो बे जायगायावनो मोजाङै गारनानै फबना गारबोफिननायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो ओ हाग्रानि मैगं थाइगं खानायनि माबा दोरोङारि गियानफोर नोंथांफ्रा
औ औ नोंथां। आङो गोबांथार जोंनि बिमा फिफा बा जोंनि आबैमोन बिसोरखौ आङो ओ गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ हाग्राफोरावहाय खानायखौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय दङ जोंना ओ नों थाङा जे होनलांबाय थास' आथिं बा थास'नि बिबार आरो नङाबा जोंना उसुमै बा मानि मुनि जोङो गोदोनि दिनावहाय नुनो मोनो जे बिसोरो आबै आबौमोना बा आबैमोना ज' ज'यैहाय फैद' बेयाव मैगं खायनो होनलायनानैहाय बिसोरो लेंहरलायनानैहाय ज' ज जयैहाय बिसोरो फुरथियैनो मैगंफोरखौ खानो थाङोमोन आरो जेरैहाय बेसरफोरखौबो बिसोरो गोबां ज' ज' जानानैहाय खाहैयोमोन बेसर बा जोंना दिंखिया बा मानिमुनि आरोबाव जोंना दङ मैखुन मैखुनखौ मिथिगौना नोंथाङा? औ बे मैखुन जेथु दंफां हानानै बिनि मुरा थलाङोना? बेयावहाय जे मैथुन रज'नाय बेफोरखौबो बिसोरो मा हाग्रायावहाय नागिरहोयोमोन आरो आरोबाव जोंना बिदिनो गोबां रोखोमनि मैखुन रज'यो ओ हाग्रायावहाय जेरैहाय जोङो मैखुन थब्लाबो होननानै बुङो। ओ बिहु जे बिहु गोलाव होननानैबो मिथुन बुंलाय लायो जोङो नोंथाङा सिनायोना सिनाययाबा बे गिदु गोलाव मैथुनखौहाय?
उम बेखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिला नोंथां जायगा लाना जायगा बा ओनसोल लाना ओन सोल बेखौ गुबुन गुबुन मुङै
औ औ नंगौ दा जोंनि ओनसोलजोंहाय बे मैखुन ओ गिबु गोलाव बा, मैखुन थब्ला बेखौबो जोङो बांसिनै हाय मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ जिहेथु हाग्रा बंग्राफ्रावथ' हारसि सिं हारसिङै थांनो हाया नालाय। बेनिखायनो बिसोरो मा ज' ज'यैहाय ज' जालायनानै बिसोरो मा लोगो नांनानै खाहैयोमोन आरो। आरोबाव जोंना दंबावो। जेरै हाय अल'दद बा सिब्रु बेफोरखौबो मा बि बिसोरो हाग्रायावहाय थांनानै लायोमोन आरो। आरोबाव जोंहा थाइगिरनो थाइगिरफोराबोथ' गोद गोदोनि समावहाय हाग्रायावसो बांसिन मोनोमोन आरो खांख्रि खला बिसोरबो हाग्रायावसो बांसिनानो थाज जोबोमोन आरो बिसोरो हाग्रानिसो मैगं जोबमोन नाथाय मा दानि मानसिफोरा बे खांख्रि खलानो बा उदासिनो बेफोरखौबो गावनि न' न'आवहाय गायनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो। आरोबाव मान्दे मानदेखौबो खौ जोङो जोंनि दल्हा बिलोफोरावसो मोनोमोन गोदो। नाथायबा दानि जुगावहाय बिसोरो मा खालामो ओ जे गावसिनि‌ न' बिलदिं गोजौ गोजौफ्रावहाय कारटुन साफ्राव हा दोनलायनानै बिसोरो मा मानदेखौबो होनानै जायो आरो। एलानसिखौबो औ।
आरो बुङो मा बिसोरो गोदोनि आबै आबौमोना बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि मैगंखौ जाब्लासो जोङो ओ गोबाव जोर रोबा जोरोमोन गोदोनि मानसिफ्रा नाथाय दानि मानसिफ्रा बे दानि मोननाय ओंख्रिफोरखौ जानायखायनो ओ बेमार आजारफ्रा बांसिन जानो हमसै होननानै बिसोरो बुङो आरो।
औ नोंथां, औ नोंथां, औ।
औ दा बे नोंथांमोननि ओन सोरजोंहाय आरोबाव जोंना जे दङ उसुमै बे उसुमैखौ जागोन ना जाया नोंथां?
उसुमै होननानै बुङोब्ला आंनि मिथिनायाव मानिमुनिखौ होनो नामा?
ओहो बे जिहेथु जोङो जारिबो होननानै बुङो।
औ औ नोंथां औ औ औ बेखौ जोंनिथिं जारि होननानै बुङो। औ औ औ अ बेखौ जोङो ओ मोनसे माने मुलि हिसाबै ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ।
औ जेब्ला खुरा खुगाफ्रावहाय ओ ओ दोलाबनाय बा मायबा मोनसे बेबायदि ओ दोलाबनायनि बेमार जायोब्लाथाय जों बे जारिनि ओ जि बिबार बारो बे बिबारखौ जों खुगायाव होना लानायखौबो दिनैसिमबो जों नुनो मोनो। जोंनि आबै आबौबा ओ आय, आफामोनखौ।
नंगौ नोंथां।
जों लोगोसेनो जों बे जारि मैगं खौ जों जेब्ला ओ एसे लोमजा ख्रुबनाय बा मोदोम सानाय बेबायदि रोगिफोरनो ओ जों दावरोसि जायखौ बुङो जालारोस सि बुङो। औ बे बेयावबो जों होदेरनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आरोबाव जोंना जे दंबावो बारसिखा बिबार जायखौहाय जों अनलाजोंहाय संनानै जायो। बिनि एसे खाथो खाथो जानायफोरखौ जोङो मोनजायो। बा जोङो बयबो जाखायो बे बारसिखा बिबारखौथ' नङा होनबा नों
औ नोंथां औ नोंथां जायो नोंथां।
दा बेफोरखौबो जोङो हाग्रा बंग्रायावसो गोदोनि आबैमोना खानानै लायनानै सङोमोन आरो। नाथायबा ओ दानि जुगावहाय जोङो बे बारसि सिखा बिबारफोरखौ बांद्रायानो नुनो मोनलिया गोदोनि दिनावहायसो बांसिनै हाग्रा बंग्रा थानायखाय बेफोरबायदि मैगं मैलाफोरखौ मोनजायोमोन आरो। नाथायबा दानि जुगावहाय जोंनि सुबुं अनजिमाफोराबो बांबोनायखाय
ओ न'फोर लुनानै थासै बे हाग्रा बंग्राखौहाय सिफायनानै बेनि जाहोनाव नो दा जोङो बेफोरबायदि मैगं मैलाफोरखौहाय बांद्राय मोनजाला आरो।
औ नोंथां औ नोंथां बे बासि बि बिबाराथ' जोंनि ओ थिनानै जानाय मैगंनि सारियावबो गोलैयो नोंथां नङा होमब्ला बेखौ जों फोरानना दोननानै गोबाव समसिम जानो हानाय सुबिदाखौ मोननो हायो।
नंगौ।
औ नोंथां। बेबायदिनो आंनि मोनथिनायाव बासिखि बिबारखौ गोखा नालाय बेखौ उदै सानायावबो बा बाहायो नामा नोंथां आंनि मोनथिनाय बायदिबा जुदि आंना आं गोरोन्थि नङा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आं माने बेखौ बाहायनायखौ मुलि हिसाबै बाहायनायखौबो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ नंगौ नोंथां। आरोबाव ओरै थास'नि जे थास' गोसोम बिनि बिसंफोरखौ जाब्लाबो बे थैफोरा बारायोबो होननानै बुङो।
औ नोंथां।
हिमग्ल'बिना बारायो बे थास'नि गोसोमफोरखौ जायो होनब्ला होननानैबो बुङो आरो आरोबाव जोंना दंबावो जेरैहाय निम निम बिलाइफोरखौबो जायोब्ला जोंनि बे मोदोम माननाय बा सिथर जानायफोरा खारो होननानैहाय बुङो आ आरो बेजों दैखौ दैयाव फुदुंनानैहाय रुनानै दुगैब्लाबो जोंनि माननायफ्रा खारो होननानैबो जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ। दा नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय बे गोदोनि दिनाव जेरैबायदि मैगं थाइगं मोनोमोन दासिमहालागैबो बेबायदिनो मोनो ना खमायनो हमबाय नोंथां?
ओ बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला ओ सिगांनि रुजुनायाव आथिखालावहाय गोबो जोबोद खम जाबोबाय मानो होनोब्लाथाय ओ बेबायदि गोदो जेरै ओ गुवार फोथार बेफोरखौ मेरला मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेबायदि सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जों जायगानि आंखालखौबो नुनो मोनबोदों बेनि थाखायनो सिगांनि रुजुनायाव आथिखालाव गोबां खम होननानै बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
उम।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबायमोन दा आंजों बे मैगं थानाय बा हाग्रानि मैगंफोरनि सायाव सावरायलायनानैहाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो
औ नोंथां आंबो नोंथांजों बेखौ बे आयदाखौ सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
नंङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।